अ हेल' नोंथां खोनादों नोंथां? आं ओरैनो जनानै दंमोन नोंथां।
औ औ दे दे होमबा नोंथां।
फन हरनायनि जाहोना मामोन?
अ आं नोंथांजों। माने रायज्लायनो होननानै फन हरदोंमोन माने। मोनसे टपिकनि सायाव। नोंथाङानो बुंल मानो मानो जोङो बे सावरायलायनाय आयदाखौहाय आं बुंग्रोनोसै।
औ औ बर'फोर, औ बर'फोरनि न'आव फिनानै फिसिजानाय जुनार। औ दे नोंथां गोजोननाय मोनगोन होननानै मिजिं
औ। बिदिनो आंनो बुंग्रोनोसै नोंथां। न'आव मा मा दं बेखौ। जेरै मोसौ बोरमाखौ फिसियो जोङो। बेल' नङा आरो बेवहाय दाउ अमा बेखौहाय लायो। जोङो। आरो मसौआथ' जेन जेनेबा गांसो गांसो जानासो थांना थाखायो नालाय। मोसौनो आरो बिदिनो गांसो ओ होयो बिदिनो कबिफोरखौबो होयो जेरै दाथ' खानथाल बोथोर न' खानथालनि जेरै खानथालनि जोङो माबाखौ बो होयो आरो खान बेगरफोरखौ बो बेफोरखौ होयो आरो बिदिनो मो बोरमानोबो जोङो बिदिनो। जेरै फाख्रि बिलाइ। बेफोरखौ हाननानै होयो आरो। मोसौनो बिल' नङा माइरं गुनदै जेरै जोङो माइरं सुनानै मोनोना बेखौहाय माइरं रुनदैखौ खौहाय होनाय जायो आरो बिदिनो गांसो दुब्लिनिफ्राय गांसो आरिया हानानै लाबोनानै बेखौ होनाय जायो आरो जोङो बिदिनो दैज्लां समाव मोसौनो आदार जेरै गांसो गांसो आरि होनो थाखाय दिस्टार्ब जायो नङा होमबा असुबिदा जायो बेवहायनो जेब्ला जोङो माइखौ नानानै मारा नानानै जेब्ला जिगाब मोनोना बेखौहाय होनाय जायो आरो
नंगौ नंगौ मोसौ मोसौ बोरमा लानानै बर' हारियाव गोबां मोसौ बोरमाया माने गोबां ओ गोरिब न'खरफोरखौबो बां मदद होबोयो माने ओ ओ थारैनो औ आरोबाव बिनि जा गाय खेर बेखौ ओ लोंनानैबो जोङो ओ दे नंगौ नंगौ प्रटिन मोनो आरो बे गाइखेरनिफ्राय जोङो गोबां ओ मुवा बेसाद बानायनो हायो गे जेरै पनिर माखन घिउ आरि गोबां बानायनानै जो फायख नंगौ गोबां गाइखेर मैखि बेफोरबायदि गोबां ओ जिराद जों बानायनो हायो। मोसौ गाइखेरनिफ्राय ओ थारैनो ओ सुबुंनि जिउआव ओ मोसौ बोरमा इदि जिब जुनारा गोबां हेफाजाब होयो आरो
ओ नंगौ नोंथा जेब्ला रांनि नि आंखाल जायोनाब बेहाय आरो फाननाय बोरखो नुनो मोनो आरो मोसौखोजों मोसौ हालुवा खौ जेरै नांगोलजों जेनेबा हालेवनो बाहायनाय जायो आरो बेवहाय दाब थ बिद दि बाहायबांला मानस फ्रा जेरै गोदो नांगोलजों हालेवनाय औ दाथ ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखो बांसिन नुनो मोनो आरो आथिखालाव ।
नंगौ
ओं बिदिनो हांसोफोरखौबो जेरै फाननानै रां मोनो ।
औ नंगौ
खौबो दाथ दाउनि जोंनि गामियाव माने दाउनि बेमार जादोंमोन ना? जानानै बिदिनो थैजुब नायानो थांनोबाय दे बेमार आरो अमानि बेरामबो जाद
औ ओ बे अमा बोरमानियाव बे बेरामा गोबां ओ थाबैनो सन्देरो होननानै सन्देरनायखौ नुनो मोन नाय जायो आरो ओ बेफोरखौ माने बेमार जाबा एसे ओ रैखा खालामनाया एसे गोब्राब जानानै फैयो होननानै उम
बिदिनो जेरै मानसिनियावबो जेरै बखन्त बुङो जेखौ अखमियावहाय अ बेखौहाय बिसोरनियाव बिसोरनियावबो माने जायो आरो मोसौफोरनियावबो बिदि ओंखारना थैनायखौ नुनो मोन औ बिदि बांद्राय जायोब्ला जेरै मानसिया बो थैयो ओं बिसोरखौबो फाहामनो फाहामनायाव एसे असुबिदा जायो बेवहायनो बिसोरबो थैयो आरो उम जेरै मानसिफोराबो थानो हाया बेखौ जाबोला खस्थ मोनो बिदिनो
ओ मोसौआथ ओ जो ननि फिसिनाय ओ मोनसे जोबोर बेसेन गोसा बेसेन गोसा जुनार ओ जायखौ जोंङो ओ लोखि होननानैबो मानियो।
औ नंगौ नोंथां ।
गुबुन हारिया जे बेखौ बिनिखौ बेदर हिसाबै जायो नोंथाङा बेखौ ओ एसे साबजानाय मोनो नामा ना बेनि सायाव माबा हेंथा एसे गुसुङै आंनो फोरमायनो सानगोन नोंथां।
जेरै गासैनिबो जानाय आदारा आलदा आलदा जायोना जेरै बर'निया अमा बिसोरबो जोंखौ अमा जायो होनना मुगैयो नाथाय गासै सिनाबो बिसिनाबो जा मोनसे मोसौ जायो नाथाय बेसोर बोरैहाय आगोलनि फ्रायनो बिफोर मोसौखौ जाबोखो आंथ' बेखौ मिथिला नोंथां। बिसोर गाव गावनि मोनसे उम आलसार न जायखौ बुङो बिसि सोरनियाबो मोनसे बेखौनो जानानै गोजोननाय मोनो जेरै जोंनियाबो अमा जानानै। हांसोफोरखौ जेरै हारसाफोरखौ जों बुङो फारौ जानानै बिसोरो गोदो बिदिनो आरो। गासैबो गासैनिबो कालसाराव मोनसे आलदा आलदा मोनसे से थायो।
उम।
नंगौ। ओ। थारैनो ओ जोङो बेफोर जुनारफोरनि गेजेराव ओ जा-जा दाउ अमा बोरमा मोस सौ मैसो बेफो फोरनि गेजेराव ओ सबनिस्राय फिसिनानै जाय जुनारखौ फिसिनानै मा जुनारखौ फिसिनानै ओ जोङो ओ गोबां मुलाम्फा जायो आरो बिखौ फिनायनि ओ जा खस्थ' खालामनाय बेबो एसे खम जायो बेफोरबायदि जुनारखौ नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा? मा जुनारखौ फि जेब्ला जोङो एसे ओ गोरलैसिन जायो आरो
आं दा बेखौनो बुंनो सानगोन बर'फोरा अमाखौ लानानै बांसिन रां मोनो होनना सानो आरो मानो होनब्ला मानो बे अमाखौनो फाननानै बिनो बरनि मोनसे बेंक बायदि जाहैबाय आरो ना आइजो, फोरनि बर' माहारिफोरनि बिदिनो बिसोर जेब्ला रांखौ मोनो औ रांखौ मोनो अब्लानो बेखौनो गोजोननाय मोनो आरो बे
नंगौ नंगौ
अमाखौ बेयाव फानना बुरजाबो रां मोनो होननानै नाथाय आथिखालाव बिद बिदि बेमार जानायनिफ्राय बिसोरबो दामफोरखौ बेफारिफोरा बारा होबांला, जेरै थेवबो बिदि बेमार जाब अब्लाबो बिसोरो बेदरनि अनजिमानि रांखौ बिसोरो माने खमायाखै आरो
नंगौ नंगौ गुन्दैनि दामफोराबोथ' दा ओ अमानि दामा खमायदों नाथाय गुन्दैनि दामा,
औ खमायनायखौनो औ औ खमायनायखौनो नुनो नुनो मोनाखै
ओं
औ नोंथांलाङारो मोसौफोर दं नामा न'खरावहाय,
दङमोन नोंथां जोंहा ओ न'खराव गासै माबबा मोसौ दोङो, बिनिनो मानैया, बिमा आरो मासे दामब्रा दङो आरो फिसा मानै दोङो नोंथां
अ ओरैनो नोंथाङा ओरैनो फाननोहाय माबा फिदोंना ना, जेनबा गाइखेर हाय लोंनाय बिदि फिस गिनाय जादों,
जोंहा ओ ओरैनो नांगौथा दाथ' फाननायनि गोनांथि फैथ', जेब्ला फाननायनि गोनांथि फैगोन अब्ला ओ जोंहा, फानगोन होननानै सानदों आरो दाथ' एसेबां आंख थान नुजाथिथ' वाखै बेनिखायनो ओंखायनो जोङो। बिसोरनिफ्राय जा बेसेन गोसा गाइखेर मोनगासिनो बेखौ लोंनानै। जा प्रटिन मोनदों बेनि थाखाय। ओमफ्राय आं गोजोननाय मोन्दों आरो मोसौखौ फिसिनानै।
औ गाइखेरा ओरैनो बेसेसो ओंखारो नोंथांलाना।
ओरै मासेयाव ओ एक लि। ओंखारो नोंथां।
मानैजों औ औ गामियावनो ओरैनो। ओ। सेरसे बा। आदा केजि बिफोरदि लां।
अ बेसे दाम नोंथांमोननि जा ओरैनो बे फुवासेयावहाय
याव ओ दा सोलिनायाथ' नैजि रां रैनो सोलिदों।
औ। जोंनि जा एसे जिबाजौ जिबा आरो जोंनि जा औ जिबबा रां जिबबा रां औ जिबबा रां एसे। गामि लाना गामि एसे। आलदा आलदा जायोना दामफोराबो। बिदिनोसै आरो। बोरमाथ' गैयाना नोंथां।
बोरमाबो मानैल' दङ नोंथांनि जोंहानाव गोबांखौ ओ। सामलायनो हायिनि थाखाय एसे। ओ आरो बेमार आजारावबो थैबाय आरो सामलायनो हायैनि थाखायबो मानैल'। दा दोङो थांनानै दङ।
औ औ बिदिनो दाउफोरालाय नोंथां।
दाउफोराबो ओ एसे बिमा मानै आरो फिसा। फिसा मासेनिया फिसा दोङो आरो मासेया गजबगासिनो नोंथां।
औ जानो थाखाय ओरैनो फियोना ना ओरैनो फाननो थाखाय फिसियो नोंथां।
जोंहाथ' न'खराव जानो थाखायनो। फिननाय जायो बांसिन। आरो फाननाय एसे। खम जायो आरो। मानोना लकेल दाउआ ओ। गोबां ओ माने खद जायो आरो ओ बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय थाखायबो जानो मोजां जायो।
औ जेरै जोङो बेखौहाय फुदुंनानै जेरै नारजि माबाफोरजोंनाय बे औ ओं औ दारिफोरजोंहाय जेब्ला जोङो गगा मोननाय जायोना बेखौ फुदुंनानै जाब्ला गोजोननाय मोनो आरो देहाखौ एसे मोजां मोनो बिदिनो
ओ दा बोरमा बोरमानि ओ बेसेना दा हाथायाव ओ बेसेबांसो थांदों होनना नोंथाङा खोनादों?
आंथ' बेदरनि दामखौल'सो मिथिगौ नोंथां बेदरा जोंनि जा स्नि जौ रां आरो
औ औ जोंनिखिबो बिदिनो द'जौ बाजि ओ स्निजौ बिदि हाथाय लाना हाथाय ओ थाङो आरो जोंनिखिबो
औ बिदिनो मासेयाव बेसे बेखौ आं मोनथि थिला माने फाननायखौ खोना दों माने बा रोजा बेफोरबायदि मोनो मायो बेफोर फिसाखौ लानानै खोमा नाथाय आं दा बिदि एकजेक्लि बुंनो हाला।
उम औ बोर ओ खासि जायोब्ला एसे
औ औ नंगौ नोंथां। बिदिनो
स्नि रोजा दाइन रोजाया गाहाम जाहैयो आरो बोरमा लाना बोरमा।
औ नंगौ बोरमा लाना बोरमा।
नंगौ नंग ओ दाथ' जोंना टाइमाबो जाबाय नोंथां ओ नोंथां नोंथां जों रायलायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनदों।
अ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे बिदिब्ला
अ औ दे दे
दे